नोंथाङा दा फ्रिना?
औ नोंथां आं दा ओरैनोसो दंथ'यो।
औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनोसै। बे आयदायानो जाहैबाय बैसागु। बे बैसागुआ मा आरो बैसागुखौ सोर सुबुंफोरा रंजायो। बेफोरनि सायावसो सावरायलायसै नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव बैसागु नोंथांमोननि ओनसोलफोराव माने बैसागुफोर खौ बोरै रंजायो मा मा नेमखान्थिजों बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नामा आंनो नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन। दा जोंनि ओनसोलथिंजायहाय बैसागु जेनाखि जोङो रंजालि बैसागु होनो बेखौ माबोरै फालियो आङो नोंथांनो एसे खिन्थाग्रोलांसै बिदिब्ला
औ नोंथां।
जेनाखि जोंनि बर' ओ समाजावहाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना बे बैसागुखौहाय फालिबोगासिनो दङ। दा बेखौहाय जे जोंनि बर'फोरा आमाइथिखलबो होननानै बुंलाय लायो आरो बे रंजालि बैसागोखौहाय।
नोंगौ नोंथां।
औ दा बे बैसागुखौहाय जोंना माब्रै फालियो होननानै बुंबाथाय गिबियावनो जेनाखि मानसि बैसागो बे मानसि बैसागोनि सिगां जोंना मोनसे मोसौ बैसागो जायो आरो जायखौ जोङो सं क्रान्तिबो होननानै बुङो आरो। दा बे मोसौ बैसागोआवहाय जोंना फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां सिखारनानैहाय जोंनि मोसौफोरखौ जोङो। ओ जोंनि दख्लाफोराव बा दुब्लिफोरावहाय जोङो बेखौहाय थुखैनो लाङो। आरो जोङो बेखौहाय जेरै फान्थाव लाव बेफोरबायदि माबा बायदि रोखोमनि बेसादफोरखौ जोङो गानहोनाय बेखौबो नुयो आरो आरो थाव गोथां आरो जोंना दङ ओरै हांगार बेफोरखौबो जोङो फुननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथांथारैनो।
आरो जोङो बे मोसौफोरखौ थुखैस्रां लोबस्राङैहायनो फोथारावहाय हंगारनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो बे दिनखालि जोंना आरोबाव संक्रान्ति जे जायखौ जोङो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं फोरजोंहाय ओ बेदरफोरजों जोङो संनानै जायो आरो। ओ बेयावहाय जोङो गो बां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ होयो जेरैहाय खिफि बेन्दों बा मानिमुनि बा जोग्लावरि बा बिदिनो बायदि रोखोमनि जेखौ जोंनि न' खाथियावहाय मोननाय मैगंफोर बेखौ जोङो बुथुमनानैहाय सानसे सिगाङावनो दोनग्रोखायो आरो बुथुमनानै थिग बेबायदिनो जोङो बे संक्रान्ति दिनखालि बेखौ ओ बेदर फोरजों बा जिखुनु ओम बेदरफोर जायाब्लाबो गाव गोजा एवनानैहाय जो ओ जोंनि बे बर'फोरनि जौ सेरेब बेफोरजों जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
दानिया अखानायैहाय फैबाय जोंना मानसि बैसागो। बे मानसि बैसागोआवहाय जोङो ओ गोबाङानो बा बयबो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्राङैहाय जे जोंनि बर'फोरनि गानग्रा दख'ना बा हौवाफोरा गावसिनि गानग्रा ओ गामसा आरो आर'नाइ बेफोरखौ लाना गाननानैहाय जोङो न'खर न'खर गिदिंबायो आरो। जे ओन्दैफोरा ओन्दैफोरा गिदिरफोरखौ सनमान लायो आरो गिदिरफोरा ओन्दैफोरनो बोर होयो बेफोरबायदियैहाय जोङो फालियो आरो। आरो लोगोसे जोंना खाम जथा सिफुं बेफोरबायदि लालाय लायनानै जोङो खुगा मेथाइ खनै खनै न'खर न'खर मोसाबायो आरो रो आरो जोङो बिदिहैनो बेखौ स्नि दिनसिमहालागै फालिनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
जिहेथु जोंना बे ओ न'खर न'खर हाबनायावहाय ओ अ सोरबा सोरनिबा न' नखरावहाय रां हरो बा सोरनिबा न'खरावहाय माइरं हरो दा जोङो बेफोरखौहाय बैसागो जोबखांनायनि उनावहाय बेखौ स्नि दिननि उनावहाय ओ दुब्लिफोराव बा माबेबा मोनसे फोथारफोराव जोङो लावखार ओंखाम जाहोयो आरो बे बे मोननाय फैसाफोरजों बा बे माइरंफोरखौहाय जोङो ज'यैनो लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेबायदियैनो जोंनि बैसागोखौ जोङो बारहोहरो आरो। दा नों नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायबो बे रंजालि बैसागोखौ माबोरै बारहोहरो नों थाङा एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला नों
औ जागोन दे नोंथां, ओ नोंगौ नोंथां। जोंहा बैसागु होनना बुङोब्लाथ' गासैबो बर' हारिनि सुबुं फोरा माने बयबो माने मोनसे खुसिनि सम सहैबाय होननानै सानना लायो। नोंथां माने बैसागु बोथोर सहैबाथाय जोंहा ओ माबा मोनसे बेयाव गिदिर माबा खुसिनि रादाब मोननाय बायदि जों मोनो। नङा होमबा नोंथां? जाय समाव बैसागु बोथोराव जोंहा बोथोराबो जोबोद मोजां जाना होखायो बैसागु बैसागु मोनखायो आरो। दा जोङो बैसागुखौ बोरै रंजायो? आरो बेफोराव जों मा मा जेनाखि ओ मोसायो बा मा मा मावो बेफोरनि सायावसो बुंनोसै आङो। दा जोंहा बैसागु बोथोराव हायथ' गिबिथारावनो जोंहा मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ नुग्रोयो नंङा होमबा नों नोंथां दा जोङो ओ बेनाखि बि जायखौ जों मोसौनि बैसागु होनना बुङो बै दिनखालि जोङो ओ माने सैथ्र दाननि जोबथा अक्ट' माने बे दिनखालि जोङो बेखौहाय फालियो। जेरै जोङो मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय फुंङावनो हुरन्ना लांनो हुरन्ना लाङैनि सिगां जोङो मानि ओ मोसौनो माबानि लाव, फान्थावनि जेनाखि माबा ओ बेफोरखौ हाला थुनानै माने गानहोयो आरो नोंथां। मालाखौ लामनानै आरो बिदिनो हां थाव थांजों हांगारजों लगायनानै एसे मोसौनाव फुनो मोदोमाव आरो बिनिफ्राय जोङो माने मोसौ खौ दैमा फारसे बा दैसा फारसे होना लाङो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
होना लांनानै जोङो मा खालामो जों दैयावहाय माने बिसोरखौ दुग थुखै हैैयो आरो नोंथां।
औ।
फैनायाव जोंहा बहायबो मोनसे माबा दङ'लाय ओ नेम दङ'लाय। जेरै मोसौ थुखैनाय समाव जोंहा मोनसे मेथाइ रोजाबनायबो नुनो मोनो। आरो बे मेथाइआथ' गुबुन गुबुन दस्रा गोदान मुगा बा गोजाम मुगानि माबा मेथाइ रोजाबा जेरै मोनसे मेथाइ सुजुनाय दंखायो गोदोनिफ्रायनो। जेखौ जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर-बोसोर एर हानजा-हानजा बे होन बे बिदि होननाय मोनसे मेथाइ दं आरो खुगा मेथाइ।
औ नंगौ नोंथां।
खनो आरो बै मोसौ थुखैनायाव दाना मोसौ थु खैनाय थांबाय दाना होमब्ला अखानायै बैसाग दाननि से अक्ट' खालि जोङो ओ मानसिनि बैसागुआ जागायजेनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
ओमफाय गोबां गाव-गावनि माबाफोरजोंहाय नेमखान्थिजों जेरै- ओ फुंफोरावनो जोङो सिखारनानै जेनेबा गामियैनो ज' थांनानै माने आवहाथि होयो बेयाव जोङो आवहाथि होनानै खार'ना बेनो जोंहा सिगांफोराव जों माबाफोर गेना गोरोन्थि खामानि मावबोदोंबा लोगोसेनो जोंहा उन समाव जोंनि देहा सोलेरफ्राव मोदोमफ्राव जेबो माबा दा जाथों बेमार-आजार आरो खैफोद-आफफोद दा फै थों जोंनि संसाराव जिउ खांनायाव होननानै बेफोरखौ माने इसोरनाव आर'ज गाबो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
दिनो ओ आर'ज गाबखांनानैनो उनाव जोंहा ओ माबानोसै बे दिननिफ्रायनो जोंहा बिदिनो सानजौफु समफोरनिफ्रायनो जोंहा माबानाय रंजानाया माने जागायजेनो जेरै जों बेयाव रंजानायखौ नुनो मोनो। गोबां ओ गामिनि माने न' गामियावहाय न'खर न'खर हाबना रंजा यो दा रंजासै रंजानानै बेयाव जोङो गोदोनि दिनावथ' जोंडो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेफोरबायदि गंगोना लानानै रंजानायखौ नुयोमोन नाथाय जों दा जोंनि ओनसोलफोराव गामिफोरावहाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मानि। ओ माबाफोर बक्सफोर दामनानैसो रंजायो नङा होमबा नोंथां। बक्सफोर दामनानै गोदान जुगनि गानफोरजों रंजानायखौ जों नुनो मोनो बैसागुखौ। गोबांङानो माने बैसागु। मेथाइखौ ओ दामनायखौ जों नुनो मोनला। बिदिनो बर'फोरनि माखासे। ना माबाफोर दङ मेथाइफोर दङ बेफोरखौ दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो। नाथाय जोंनि बैसागु रंजानाया जेब्लानाखि गोदोनि। खाम, जथा, सेरजा, सिफुंजों ओ जे ब्लानाखि जोङो रंजाया होब्ला जों बैसागु बायदिखौनो मोना नङा होनोमबा नोंथां! औ। दा बिदिनो जोङो ओ बैसागु बोथोरखौहाय बेफोरबायदिनो रंजायो आरो। गोदोथ' जोंहा जेनेबानि स्नि स्नि सान गाहाम रंजानायखौ जों नुयोमोन नाथाय आथि आथिखालाव जोङो थाम बा ब्रै सानसिमल' जोङो माने रंजानाय नुनो मोनोन दा नोंथाङाबो माबाफोर थानांबावदोंबा नोंथांनावबो फंनैसो बुंनो आं खावलाय बावबाय नोंथां।
औ नोंथां जागोन। दा जेरैबायदि हैहाय। नोंथाङा होनबाय खि गोदोनि दिनावहाय। ओ जोंना स्नि दिनसिमहालागै फालियोमोन बैसागुखौ। नाथाय बे बिराद दुखुनि बाथ्रा बे दानि मु गायावहाय जोंहा। समनि आंखालावहाय खालि थाम बा ब्रै दिन सिमल' जोङो बैसागुखौ फालिसयो आरो। बे टाउन सहरनि मानसिफ्राथ' आरो औ बुंनो थाङोब्ला बिसोरो सानसे एबा सनैल'। ओरैनो नियम बायदिल' जे दिनखालि बैसागु जागोन। ओइदिनखालिल' बिसोरो फुजाफोर होनानै बे दिननिफ्रायनो बिसोरो बिदि गिदिंलायनाय। ् बा मेथाइ खनलायनाय रंजालायनायखौ जोङो नुनो मोना आरो। आरोबाव जोंहा जेनाखि गोदोनि दिनावहाय जोंनि बर'फ्रा बा बिमाफ्रा बिमानि दख'ना। आरो हौवाफ्रा गामसा, बेफोरखौ गाननायखौ जोङो नुयोमोन आरो। नाथाय दानि जुगावहाय जे जोंनि हौवाफ्रा बा हिनजावफोरा सोरबाबा गामसानि बदल लंपेन बा द ख'नानि सोलायैहाय गुबुन द्रेस बेखौ गाननानैबो मोसानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो नों थां औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्लाथ' नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा हबा नोंथां! बिराद नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलफोरनि बैसागु रंजानाय जेनाखि नेमखान्थिफोर आरो माबायदि रंजायो बेखौ आंनो फोरमायना होबाय नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बिनि थाखायनो।
जोंबो रोजा रोजा साबायखर बावो। थाबाय आरो नोंथां औ गोजोनथोंसै नोंथां।
औ नोंथां दे।